औ नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों
औ दायो बिदिब्ला जों दिनै टपिक बायदियै आयदायाव दैैमा दैैसानि आयदानि बेयाव सावरायनो नागिरदों। नोंथांजों। दान्दिसे सम सावरायजागोनदा।
औ जागोन नोंथां।
आया बिदिब्ला दैमा दैसा होनोब्ला जोंहा दैमा दैसा माने मिथिंगायारिजों जे बुंफबनानै थानाय बे दैमा दैसाया। जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो बैफोर अखा दै बायदि आरो हानिफ्रायनो सोमजिनाय जेरै हेमुग बायदि हानिफ्राय सोमजिनानै बे दैमा दैसाया जायो
नोंथां नंगौ नोंथांनि बुंनाया।
बे दैमा दैसायाव जोङो सुबुं माहारिया बे दैमानि गेजेरजों बायदि मैगं बायदि ना मैहा साम खांख्राइ बायदि नागिरना जायो जोंनि। जोंनि मानसि सुबुं माहारिया बे सिगां समनिफ्रायनो दैमा दैसायाव ना मैहा थांनानै नागिरना जाग्रा नङासै होनबा।
नंगौ नोंथां।
बे दैमा दैसाया आरो फिसा गेदेर बायदि थानो हायो बे दैमाया। अखा दै बायदिजों बुंफबनानै थानाय। आ। थुबुर जाबोनानै फैनाय बोहैबोबाय थानाय बे दैमाया बोहैनायजों लोगोसे जोबनो गैयै गावनि थेखि बायदियै बोहै फैलांबाय थायो औ बोहैसे बोहैनानै बियो बायदि ओ दैमा गेदेर बा बुलुं बुथुर बायदि ओ लैथो बायदियाव आ बोहैसे बोहैनानै गासै बे दैमाखाया थुबुर जमा जाहैना थायो नंगौना?
नंगौ नोंथां।
ओ बे दैमा दैसानि बागै जे जोंहा दैमाजों लोगोसे मायोबाफोर ओ बा मुलाम्फा मोननाय नोंथाङा बुंनो हायो नामा?
औ हागोन नोंथां ओ। गिबियावनो ओ आंनिफ्रायबो। नोंथांनिसिम। ओ। गाहाम हामलायनायखौ जासि हग्रोनाय थाबाय।
औ औ।
औ दा आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंगौ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो थार। बेखौ खोनानानै आंबो मोज मोजां मोनदों नोंथांनिफ्राय आरो आंबो मिथिनानै मोनबाय। दा आं बेखौनो बुंनोस सानदों नंगौ जोंनो ओ दैमा दैसानि जोबोद गोनांथि जाथारो। आरो जोंनो गोनांथि। हा थाबो। बेयो नंगौना नोंथां ओहो औ मानो होनोब ब्ला ओ दैमा दैसाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथिथार। बे दैमा दैस साजों जोङो आबादबो मावनो हायो। ओ आरो। गावनि जानाय लोंनाय बेफोरावबो जों बाहायनो हायो। गासै गावनि। ओ गाननाय जोमनाय बायदिसिना गासैखौबो जोङो ओ बेजोंनो सुनो हायो। सुस्रांनो हायो। जों दुगैनोबो हायो। आरो जानाय लोंनायावबो जों बेखौ बाहायनो हायो। आबाद थि थिलि मावनायफोरावबो जों बे दैखौ जों बाहायनो हायो।
औ
बिदिनो जोंनि थाखाय बे ओ जेराव दै बे जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथिथार
औ
औ आरो बिदिनो जों ओ बे दै दैफोरजों आरो जों गोबांबो खामानि मावलांनो हायो मानो होमबा जोंहा ओ बायदिसिना ओ दंग दंलाफोराव जोङो बेफोराव आ ना बायदिसिनाबो हमना जानो हायो। हो नङा होमबा नोंथां ओ दंग दैसाफोराव औ ना बायदिसिनाबो हमना जानो हायो जोङो गोबां मानो जोंनि थाखाय गोनांथि थिथार आरो बे जोबोद
औ नोंगौ नोंथाङा बुंनाया आ गोनांथिया थारैनो सैथो आ जोंनिस सुबुं मानसि माहारिया बे दैमा दैसा आरो जिब जुनारफोरा बे दैमा दैसानि गेजेरजोंनो गांनाय उखैनाय दै लोंनायखौ सु फुंना लानो हायो ।
औ औ नोंगौ नोंथां
जोंनि ओ सुबुंङा बे दैनि गेजेरजोंनो जों मोब्लिब गोहो बे मोब्लिब गोहोखौ जों मोननो हायो । ओ जोंङो‌ बे थारैनो जोंनि थाखाय गोनांथि गांनाय उखैनाय बेखौ जोंङो सुफुंना होयो उम । बे दैमा दैसायावदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंबो मोननो हायो जोंङो ।
नोंगौ नोंथांनि गासै बुंनायफोराबो थार गोजा । ओ बे खोनानानै आंबो मोजां नुदों नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोनैखौबो मिथिना मोननानै आरो गोजोननायखौ आं साबसिन मोनबावदों ।
औ
औ
दैमा दैसानि बागै नोंथांङा ओ आंनि सायाव माबा मोनसे सोंथि सोंनो हागोन नामा? सोंथि सोमजिखांदों नामा।
ओ गिबियावनो आं नोंथांनियाव अब्ला ओ सोंथि सोंनोसै । नोंथांङा बे सोंथिखौ आंनो ओ फारियै‌ फोरमायना हरबानो जाबाय । ओरैनो गुसुंङैब्लाबो ओ जोंहा दा ओ नोंथांङा दा माने ओ जोंहा बोथोराथ' गोबां आलादा आलादा दं नंङा होम बा मोनद'आव मोनद' बाहागोआव दङ जोंहा बोथोरा दा आं मोननै बाहागोखौ लानानै नोंथांनियाव आं सोंगोन । जेराव गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर। बे गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि गेजेराव नोंथांङा बबे मोन मोनसे बोथोरखौ साबसिन मोजां मोनो नोंथां बेनि बागै नोंथांङा आंनो एसे गुसुंङैब्लाबो फोरमायहरनो हागोनना ।
औ औ।
बबे बोथोरखौ माने बांसिन मोजां मोनो । ओ गोजां बोथोर एबा जोंनि गोलोम बोथोरखौ आरो ।
औ औ उम। जों सावरायनाया दैमा दैसानि आयदायावमोन ना? थेवबो दैमा दैस या बे बोथोरनि बेलायावबो जायो। जोंहा बोथोर बायदियैथ ओ मोजां मोननायाव गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो मोननाया ओ नाथाय ओ गोजां बोथोरखौ मोजां मोनब्लाबो जों गोलोम बोथोरखौबो मोजां मोननांगोन मानो होनबा गोलोम बोथोराव जों बायदि रोखोमनि ओ ओ जे ए मैगं थाइगं जों मावना लानो हायो बे गोलोम बोथोराव। बे जों बेखौ बेखौबो मोजां मोननो रोंनांगोन। ओ बे बोथोर हिसाबै दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर रावबो जोंना दैज्लां थोरा गोनांथिथार जों आ आ गिबियावनो बे ओ थांना थानायाव जे ओ दैनि गोनांथि जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बे दैनि गोनां गोनांथिनि थाखाय जोंहा दैज्लां बोथोरा ओ आबादनि थाखाय साब सिन आरो बे बोथोरा।
ओह दा बिदिब्ला जोंनो माने मोननैखौबो गोनांथि नङा होम बा नोंथां ओ जेराव गोजां बोथोर खौबो जोंनो नांगौ। आरो जोंहा गोलोम बोथोरखौबो नांगौ नङा होमब्ला?
औ औ औ।
औ मोननैबो गोनांथि। जेराव गोलोम बोथोरावबो जोंहा माने ओ माइ गायनाय बायदिसिना गायनाय बि बो जोंनि थाखाय गोनांथिथार नङा होमबा बे समाव औ आरो गोजां बो थोर जायोब्ला जोंहा बेयावबो उसुबद मोजाङानो उसुबिदानि थाखाय। ओ जेराव जोंहा गोलोमनायनि बारग'नो हायो जानाय लोंनाय थानायनिफ्राय जोंहा बारग'नो हायो। जेरावबाय मेराव माने नों स्रा गोसो बायदियै गिदिंनो हायो नङा होमबा।
औ ओ। थिग बिदिनो जोंहा दैमा दैसा बे दैमा दैसाया जोंहा ओ बांसिनानो ओ सानजा साहानिफ्राय लानानै खोलाखै बोहैलांनाय बेखौ मोननो हायो आरो जोंहा बर' माहारियाव फोथायनाय दंदि आ बायदि आसार खान्थिजों नेमजों सोमोन्दो थानाय बे दैमा दैसानि बागै जोंहा फुजा फोथ थाल होयोब्ला ओ दै बोहैनाय बे उल्था दै बोहैयो खौ ओ जोंनि बर' मान माबियाव आरो दैमा दैसाजों सोमोन्दो लाखिनानै उम उल्था दै बोहैनायखौ ओ आठथा बा इदि इदिनो दसथासो बिमानि उल्था बोहैनाय जेनेबा खोलानिफ्राय ओ साहा जाहैनाय जेनेबा सोनाबनिफाय सानजा बोहैनाय बे दैमाखौ लानानै दैखौ खांनानै जोङो फुजा फाथाल होनाय नेम दं। थिग आरो बेनि ओ ओ दैमा दैसायाव जोंहा गंगा फुजा जेरै ओ गंगा फु जा बे गंगा फुजाखौ जोङो ओ जेनेबा दैमायाव थाङोब्ला ओ खैफोद आफोद जायैनि थाखाय ओ सुबुं माहारिया जेनेबा ओ मानसिया दैमायाव थाङोब्ला ओ जाहाथे दैमायाव जेबो खैफोद आफोद जायैनि थाखाय बे गंगा फुजाखौ जोङो रायफोद ओ ओं दौरि लायै लायै बे खौ रायसननानै जेनेबा गंगा फुजाखौ होनाय जायो आरो नोंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोथांनि बुंनाय गासैबो बाथ्राफोरानो सैथो गोजा। हा। आं गासै मिथियै मोने बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिन्थिनानै मोनदों। ओ फारसे जों गोसोखौबो गोजोननाय मोनदों नोंथांनिफ्राय मिन्थिना लानानै। खोब मोजां नों नि गासै बुंनायबो रावफोरा बाथ्राफोरा
उम नोंथाङा दि दैमा दैसाखौ ओ ओं गामियारि हिसाबै। माबायदि मोजां मोननाय? दं बे दैमा दैसानि बागै ओ जोंदिग गामियारियाव थानानै दैमा दैसायाव जोंहा जोबोद ओ मुलाम्फा जायो। ओ बिनि बाग रि नोंथाङा बुंनो हायो नामा?
ओ‌ आं दा बिदिनो गुसुङै नोंथांनो फोरमायहरनोसै। नोंगौ जों गाम मियारिफोरा बिनो जोंहा आबाद मावनानै जायो नालाय। दिनि गोनांथि जायो नों ओ आरो जोंहा ओ बिदिनो दैसा बोहैनायाव जोंहा दैमु दै खावनानिबो जों लोंनो हानायनि राहा मोनो नों थां इन औ। बिनि थाखायबो जोंनि थाखाय मोजां ओ जेराव आरो ओ बारि बागान थानाय बायदिसिना बेफोरावबो जोङो ओ दैफोरखौ लाबोनानै सोनो हायो फुख्रिफोराव ज जमायनानै दोननो हायो। ओ बिदिनो लोगो जों ना बायदिसिनाबो फिसिनानै दोननो हायो बे दैनि गेजेरजों। बेखायनो दैमा दैसा बोहैनाया बोहैनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो बे दैमा दैसाखौ जों आरो रैखाथि होनो थाखाय जोंहा बायदि ओ मेक प्लास्टिक बायदि ओ कलतानि बानाय बायदि गाज्रि ओ दैमाया दैखाया जोंहा गाज्रि जादों बायदि प्लासटिक बिग थागज सेवनाय मुवा बायदि गारनायनि थाखाय बे दैेमा दैसाया लेथ्रा बोहैनाय बा गुंग्ले जादों बेखौ जों रैखा खालामनो थाखाय जों सुबुं माहारियानो मावफुंनो लानांगोन बेखौ फोसाबनो थाखाय जोंहा जाहाथे ओ दैमा दैसायाव बे ओ दाखोर दालाखौ गारा जाहाथे जों गोग्गो दैखौ मोननो हायो जाहाथ थे जोंनि दैया मोजाङै मोज जां ओ जाहाथे फसल बाय दियाव मोजां गोग्गो दैया फोथाराव होनो हानानै जों फसलखौ मोजां मोननो हायो। थिग बेनि थाखाय जोङो ओ दैखौ गोग्गो जाहोनो थाखाय मोजां बाह बाहायनो थाखाय जों बेखौ फोसाबनांगौ आरो सुबुं माहारियानो नोंगौ ना नोंथां।
गासै बुंनाय बाथ्राफोरा सैथो गोजा नोंथांनिया।
औ जों सुबुं माहारिया दै दैमा दैसायाव बायदि ओ बेखौ गारनानै जों जि खहा जायो बेखौ सुबुं माहारिया बुजिनानै